हेलौ नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा दायो माबाफोर खामानि मावदों नामा?
मावाखै नोंथां।
नोंथाङा दायो आंजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
दे बिब्दिब्लालाय नोंथाङा दायो फिथाइ सामथायाइनि बागै एसे फोरमायनानै होदो।
औ दे बिदिब्लालाय। फिथाइ सामथाइया जाहैबाय जोंनि मिथिंगायावनो थानाय बिफां लाइफां आरो बायदिसिना फोरनिफ्राय मो-मोननाय मुवा बेसाद फिथाइ सामथाइया जोंनि देहाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां। मानोना फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि भिटामिन बायदिसिनाफोर मोननो हायो। आरो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर दं जेरै खायसेया जाजायो खायसेया जाजाया बेबायदि रोखोमनि फिथाइ दङ। फिथाइया बिफाङाव थायो। आरो बेखौ जोङो फिथाइ बे- बे बिफाङाव थायनाय फिथाइफोरखौ जोङो जाजाग्रा फिथाइफोरखौ जों जायो फिथाइनि गेजेरजोंनो जों गोबां रोखोमनि भिटामिन मोनो आरो फिथाइफोरा अनेक रोखोमनि फिथाइफोर दं जेरै थाइजौ, थालिर, खान्थाल बायदि मुवा आरो आनारस, आफेल, आंगुर बायदिफोरखौ जोङो मिथिंगायाव मोननो हायो मिथिंगायाव मोननाय बेसाद एबा फिथाइ मुवा फोर बेफोरो बेफोरजोंनो जोङो बेफोर फिथाइफोरखौनो गिदिर गिदिर दारिमिनफोराव लांनानै सोरबाफोरा बायदिसिना जुइसफोर बानायो बेखौनो जोङो गरम बोथोरफोराव लोङो। आरो जोङो फिथाइ सामथाइ होनोब्ला नारें खमला बायदिफोरनि बिदैफोरखौ जोङो लोङो आरो फिथाइखौ जायो। आरो थाइजौफोरा खौबो जों जायो थाइजौफोरा बांसिनानो गरम बोथोर समाव थायो फिथाइ थायो एबा खान्थाल बायदिफ्राबो गरम बोथोरफ्रावनो फिथाइ थायो बेफोरखौनो जों जायो आरो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोर दङ बेफोरखौ जोङो मिथिजोबा एबा जों जाफेरजोबाखै बिब्दिनो फिथाइ सामथायाइया जोंनि देहानि थाखाय मोजांथार आरो बेखौ जों बेफोरनिफ्राय जों बिदैनानै लोंनो हायो नारेंखर नालेंखरनिफ्राय जोङो बिदै मोननो हायो बेफोरखौनो जोङो लोङो आरो जोंनि देहाया बेफोरखौ लोंखांबा थाजिम मोनो। फिथाइ सामथाइ फोर जोंनि मेलेम जिबिखौ बांहोनायाव एसे मदद खालामो बेनि थाखायनो जों फिथाइ सामथाइफोरखौ जानांगौ आरो फिथाइ सामथाइखौ जोङो गोबां हाथाइ बाजार दखानफोराव फाननाय नुनो मोनो। जेरै फिथाइ सामथायाइया आरो अनेक रोखोमनि गोदै गोबाब गोखा गोखै थायो जेरै बुंनो थाङोब्ला थालिरा गोदै आफेला गोदै आरो आंगुर बायदिफ्राबो गोदै जायो। बेनि मादाव थाइजौफ्राबो गोदै जायो खायसेया आरो थायसे थाइजौफ्रा गोखै जायो।
बिब्दिनो जोङो आरो मोनसे दङ जाय जायखौ जोङो थुरमु सोनो बेफोरनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि गोबां बिबाङाव दै मोननो हायो जों बे थुरमुस फिथाइनिफ्राय बेखौ जोङो थुरमुसखौ जों गायनो थाखाय फार्स्टआवनो गिबियाव हालि एवग्रोनानै जों गायनाय जायो थुरमुस फिथाइखौ बिनि उनाव जों फिथाइ मोननो हायो। बेनिफायनो फिथाइ सामथाइफोरा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जों बेफोरनिफ्राय बिदै मोनो फिथाइ सामथाइफोरा खौ जों जानो हायो आरो जों फिथाइ सामथायाइफोरखौ बिफां लाइफांनिफ्राय मोननो हायो। जों बिफां लाइफांफोरखौ गायनानै उन समाव बिफां लाइफांफोरखौ जों मोजाङै जोथोन लानानै मोजाङै मोजां जोथोन लायोब्ला मोजां मोजां फिथाइ थायनो हायो बिफां लाइफांनिफ्राय जों मोजां मोजां फिथाइ मोननो हायो। बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर थायो जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा गोबां रोखोमनि फिथाइ दङ आरो जों आरो जों फिथाइफोरखौ जानांगौ मानोना फिथाइया देहानि फिथाइफोरा देहानि थाखाय मोजां नालाय जों बेखौ जानांगौ आरो बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनि बे बुंनायखौ माबायदि मोनदों?
मोजाङानो मोनो नोंथां।
अ बिबदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फिथाइ सामथाइनि बागै सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां।
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा दे फिथाइ सामथायाइनि बागै एसे फोरमायनानै होदो
औ दे बिदिब्ला ओ फिथाइ सामथायाइा जाबाय मोनसे जाग्रा बेसाद जायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा जानानै थांनानै दङ फिथाइ सामथाइया गोबां रोखोमनि दङ जायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया फिथाइ सामथाया जाबाय मोनसे जाग्रा बेसाद जायखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा जाबोदों आरो गाव गावनि जिउखौ रैखा खालामबोदों फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोदों, आरो फिथाइ सामथायाइखौ गायनानै गोबां जाग्रा मुवा बेसादफोर बानायदों आरो गाव गावनि जिउ राहाखौ खुंबोदों।
औ।
फिथाइ सामथायाइया मोनसे सुबुंनि जिउ रैखा खालामग्रा बेसाद। जायखौ जानानै सुबुंफोरा गाव गावनि जिउ खुंदों, आरो देहाखौ थाजिम खालामदों।
औ।
फिथाइफोरा गोबां रोखोमनि दं। जेरै थाइजौ, खान्थाल, आनारस। आफेल आंगुर बेफोरखौ जानानै सुबुंफोरा गाव गावनि देहाखौ खौ मोजां मोनो।
औ।
गरम बोथोर समाव थुरबुज बिदिनो आनारस थाइजौ बायदिसिनाखौ जानानै सुबुंफोरा गोसोखौ मोजां मोनो। आरो गाव गावनि देहाखौो थाजिम मोनो। आफेल आंगुरखौ जानानै गाव गावनि देहाखौ थाजिम मोनो। गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफोरा फिथाइ सामथायाइ गायनानै एबा हाग्रा बंग्रायाव फिथाइ सामथायाइ नागिरनानै जानानै गाव गावनि उखैनायखौ सुफुंबोनो हादों।
औ।
सामथायनि गेजेरजों सुबुंफोरा गाव गावनि उखैनायखौ सुफुंनो हादों।
औ हायो।
फिथाइ सामथायाइया जाबाय मोनसे सुबुंनि उखैनायखौ एबा गांनाय उखैनायखौ फोजोबनो हाग्रा मोनसे बेसाद। फिथाइ सामथाइखौ गोबां बिफांफोरनिफ्राय मोननाय जायो। बेलेग बिफाङाव बेलेग फिथाइ सामथाइ मोनो।
औ।
फिथाइ सामथाइया जाबाय मोनसे सुबुंनि जिउ खुंनायाव हेफाजाब होग्रा मोनसे बेसाद।
औ।
नोंथाङा आंनि बिबुंथिखौ खोनानानै माबायदि मोनदों?
जोबोद मोजां जादों नोंथां।
अह दे बिदिब्लालाय नोंथां।
औ दे।
औ।